हेल'
औ।
हेल' नोंथां
औ
मा खालामदों नोंथाङा?
दं ओरैनो नोंथां। आरो नोंथाङा
आंबो दं ओरैनो
औ।
नोंथांनिसिम आङो मोनसे सोंथि लानानैसो फै दोंमोन
औ औ।
नोंथाङा आंनो दसे समाय होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
औ। सोंथियानो जाहैबाय नोंथाङा बर'फोरनि बैसागु फोरबो होननानै बुङोब्लाथ' मोनथिखायो नङा होमबा नोंथां औ। नोंथाङा बर'फोरनि बे ए निसाय रंजालि बैसागो बैसागु नि बागै नोंथाङा एसे बुंफोरना होनो हागोन नामा? थां
औ औ हागोन नोंथां। बैसागुआ जोंनि बर'फोरनि एबा बर' हारि बिनि मोनसे जोबोर रंजाथाव एबा जों एंगारनो हायि फोरबो। बे फोरबोखौ जोङो बैसागु दाननि बैसाग दाननि जिब्रै खालारनिफ्राय फालिनाय जायो।
औ औ।
बैसागुनि गिबि सानखालि जोङो मोसौ बैसागु फालियो बेवहाय जोङो मोसौफोरखौ दैमायाव एबा फुख्रिफोराव लांनानै थुखैनाय जायो।
औ नोथां औ।
बेफोर बायदिनो जोङो बैसागुखौ सानस्नि बायदि बायदि मुं होनानै फालिनाय जायो। बैसागुआव जों बेबो बर'फोरा बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथ थाय गासिबो ज'यै रंजालायो गासैबो गामि गाम मि मागिनो थाङो गथ' गथाय बोराइ बुरै सेंग्रा सिख्ला लोगो नांनानै
औ
बेफोरबायदिनो जोङो बैसागु बेखौ फालिनाय जायो आरो बैसागुआव जोङो बायदिसिना मै मैगं बुथुमनानै बर' फोरा हाग्रानिफ्राय संजानानै जायो बेफोरनि गेजेराव बुंनो थाङो ला थालिर फस्ला दिंखिया
औ
खुं खुंखा आरो गोबां रोखोमनि गोखा गोखै मैगंफोरखौ बुथुमनानै जोङो संजायो
औ औ
आरो बर'फोरनि बयनिस्रिबो बयनिख्रुइबो मोजां मोननाय बेदरानो जादों अमा बेदर बेफोरजोंनो जोङो संजानानै बे मैगंफोरखौ जायो बैसाग अ बर'फोरा गोबाङानो बेफोरजोंनो एंगारनो हायि मोनसे मोनसे हारिमु नोंथाङा ओमफाय एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना नोंथां
औ
नोंथाङाबो‌ एसे एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना नोंथां
औ औ हागोन नोंथां बैसागु रं रंजालि बैसागु होननानै बुङोब्लाथ' मोनसे बर'फोरनि जोबोर रंजाथाव फोरबो बा बा मख'जाथाव फोरबो होननानै नोंथाङा मिथिखागौ नङा होमबा नोंथां औ बैसागुआ जाहैबाय बैसाग दाननि से खालारनिफ्राय जागायनानै सात दिन थायो औ बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोखानाय रंजाबोखानाय मोनसे रंजाथाव फोरबो हिसाबै बेखौ मानिनाय जायो आरो उम बैसागुआव बयबो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला जयै रंजानाय जायो बैसागुनि गिबि सानखालि दमांसिंखालि मोसौ थुखैनायखौथ' नोंथाङा मोनथिखागौ जानांगौ
थिकबा नोंथां
आजि खालि बयबो फुङावनो सिखारनानै मोसौ गलिनिफ्राय मोसौखौ दरननानै न' बां सिबस्रांनानै साफा सुफा खालामखांनानै लाव फान्थाव बेफोरबायदि हालदैओम बायदिसिना मुवा बेसाद दिग्लि लिथिखौथ' नोंथाङा मिथिखागौ जानांगौ
मिथिगौ नोंथां
औ बेफोरखौबो बुथुमनानै ओ बुथुमनानै मोसौखौ दै गोथारजों थुखैनाय जायो थुखैनानै बे सानखालि मोसौखौ उदाङै हगारसारनानै होनाय जायो आरो औै ओं बै फा बै दिनखौ मोसौनि सान होननानै बुंनाय जायो आरो ओं औ बेनि उनावहाय से थारिख से थारिख खालि मान सिनि दिन होननानै मिथिनाय जायो आरो औ बे सानखालि बयबो गेदे गेदेरा उन्दैखौ मान होनाय गदेरा उन्दैखौ अननाय बोर सारस्रिनाय बेफोरबायदि बेफोरबायदि खालामनाय जायो आरो फुङावनो ओ से थारिख खालि फुङावनो बय बो सिखारनानै दुगैस्रां लोब जां उम गेदेरखौ
औ
फालि उनु बेफोरबायदि होनानै मान बाव सनाय खुलुमनाय गोदोनिफ्राय बोर लानाय बेफोरबायदिखौ बेफोरबायदि खालामनाय जायो आरो बुजिदोंबा नोंथाङा औ
बुजिदों आरो बैसागु होनोब्लाथ' जोङो फैसा लाव बर'फोरा जोंनि हा हारिनि एंगारनो हायि दख'ना गामसा बेफोरखौ गाननानै रंजायो
औ औ
बैसागोआव जोङो ओ गोमो गाबनि दख'ना आरो गोजा गाबनि रेगे रेगां फालि एबा आर'नाइ फालि बेफोरखौ लानानै रंजानायखौ जोङो नुनो मोनो बियो जों जोंनि एंगारनो हायै हारिमु दख नायाथ' जोंनि हारिमुनि मोनसे सिनायथि बेखौ बर' आइजोफोरा गानो आरो बर' बर' हौवासाफोरनि गामसा बेफोरो बेफोर बेफोर जोङो बैसागुआव गाननानै सिनायथि होयो
औ आर'नाय होननानै बुङोब्ला थ' नोंथाङा मिथिखायो बर' नि मोनसे नेरसोन थि होननानै
औ
बे आर'नाइखौ लानानैनो बैसागुआव रंजानाय जायो आरो बयबो गोजोन खुसि गोसो होसार नानै बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ गथ' गथाय गासिबो रंजानाय जायो आरो होम
नोंथांमोननि गामियावबो औ नोंथांमोननि गामियाव हो बेफोरबायदिनो बैसागुखौ फालिनाय जायो होना एसे फोरमायनानै होदों नोंथां
औ नोंथां बैसागु होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि गामिनि गामियाव जोब फोर ओ दुंहाव थासारि जायो। रंजानाय मोसानाय बेफोरनि बेफोरखौ लानानै जोबोर फ्राय गोसोखौ गोसो सोआ रंजाखाङो आरो औ जोबोर गाजा गाजा गोमजायैनो फालिनाय जायो औ
औ बैसागुआव जोङो बायदिसिना सिना रोखोमनि दामग्रा देग्रा बर'फोरा लायो। बेफोरनो जाबाय खाम, जथा था, सेरजा, सि फुं, थलफा, गंगोना बेफोरो जोंनि मोनसे से मोनसे हारिमुनि सिनायथि नङा होमबा? नोंथां
औ औ नोंथां नंगौ
औ नोंसोरनियावबो बेफोरबायदिनो दामग्रा आगजुफोर दंना नोंथां
औ दङ नोंथां मोनसे जोंनि बर' गामि एबा बर' समाज जानानै जुदि दामग्रा आगजु आइजें बेफोर गैयाबा बोरै जानो नोंथां दोङो दोङो बेफोरबायदि दामग्रा जेरै खाम जथा दोङो सेरजा गंगोना बेफोरबायदि दोङो आरो बेफोरखौ लानानैनो बैसागुआव बयबो जयै रोंजायो आ रो गामि गामि खामनि देंखो आ बेफोरबायदि रिंखाङो नोंथाङाबो बर' सुबुं हिसाबै मिथिखागौ जानांगौ नों
औ औ मिथिगौ नोंथां आरो जोंनि औ आरो जोंनि बर' हारियाव गोबां रोखोमनि खुगा मेथाइफोर दङ बैसागुआव जायखौ जोङो लानानै रंजायो एबा मो सायो नङा होमबा नोंथां बागुरुमबा बेफोरबायदि गोबां सल' दोङो जोंनाव
औ
औ
ओं
नोंथाङाबो बेफोर सल'नि बागै गोबां मिथिगौना मिथिया नोंथां
औ खुगा मेथाइ होननानै बुङोब्लाथ' नोंथाङा मोनथिखागौ जानांगौ आङो एसेबां मोनथिया मोनथिनाया मेथाइफोरनि बागै एसे एबा बेफोरदि नोंथाङाबो नों नोंथांमोननि गामियाव माबायदि रंजायो बेखौ एसे फोरमायना
औ औ औ हागोन नोंथां जोंनाव अ बेफोरबायदिनो नोंथाङा खोन्थानाय बायदिनो जोंनावबो एखे रोखोमैनो बैसागुखौ रंजायो दानैसो जायो बैसागुनि गिबि सानखालि जोङो मोसौखौ थुखैनाय जाय जायो आरो बेनि अख अखानायै जोंनावबो बिबदिनो मान लायो आरो बेनि अखानायै नायैनि ओमफ्राय जोंनाव गामि गामि गासैबो मागिनो थाङो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथायफोरा आरो जोबथि बैसागु खुवाउ जोङो रंजा खांनानै गासैबो ज' बोथिसे जालायो मागिनानै मोननायजोंनो बेफोर बायदिनो जों जोंनाव गोबां रोखोम खोमनि सल'आबो दङ जायखौ जों एंगारनो हाया आरो आथि खालाव जों बेफोरखौ एसे एसेबाव हरलांनोबो हमगासिनो
औ औ नोंथां
औ
ओं नोंथांमोननि गामियावबो बैसागु रंजानो थाखाय ओमफ्राय बेफोर बायदि दामग्रा आगजु दंना गैया नोंथां
अ दं नोंथां जोंनावबो बेफोर बायदिनो एखे बे दङ खाम जथा सेरजा गासिब अं गंगा ना बेफोरो जोंनाव‌ गोदो दङ
होम होम दे होमबा नोंथां जोंनिया समाबो जाबाय औ औ नोंथां औ उनाव लोगो मोन फिनगोन नों थां औ औ गोन नोंथांजों रायलायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नो दे होमबा नोंथां न। अ अ गोजोनथों
गोजोनथों